खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनागोदोंना खोनायाखै औ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै
औ नोंथां एबारो थांबायना औ नोंथां थांदोंना थांङाखै बयससा
औ औ फैबाय
औ खोनादों ना नोंथां होमबा नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दसे सम सावरायनोफनहरदों जेरै जों बर'फोरा मा मा आबाद मावनानै जिउ खुंङो बिनि सोमोन्दै नोंथांङा थां ओ नोंथाङा ओ सावरायनो सम दङ ना।
औ दङ।
औ होनोमबा जों बर'फोरा मा मा आ आबाद मावयो। औ खोनादों नोंथां। खोनाबाय ना नोंथां। जों बर'फोरा मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ-औ हागोन। जों जों बर'फोरा मा दैज्लां टाइमाव मा। माइ गायनानै खोथिया आबाद फोनो। ओ थाखाय गोजां टाइमाव। ओमफाय एग खोथिया। माबा बायनानै लाबो माइजालि बायनानै लाबो बिनि उनाव दुब्लिखौ मोजाङै। हालेवनानै फोयो फानानै बिखौ माइ ओं। खारनायखौ नेनानै खोथिया ओंखारनायखौ नेनानै दैज्लां जा। जेब्ला दैजां जायो अब्ला हालेवजोबनानै जों । गायो आरो हाजिराफोर लाना बेफोरबायदि जानानै आरो गुबुन गुब। आबादफोरबो मावनाय दं बेनि बेफोरनो जाबाय। जेरै गरम बोथोर जेब्ला। माइ साय हाखांजोबो अब्ला जों बर'फोरा बेसर बायदिसिना बेफोरखौ। फोयो। फोनानै जों बर'फोरा खु ना फोनानै बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव फोनानै जों बर'फ्रा। जिउखौ खुंङो आरो बोथोरनि मेगं मेगं थाइगं। गं गायनानै बेफोरबायदि गायनानै जों बर'फ्रा जिउखौ खुंलाङो। सोरबाया जुखाम सोरबाया माबि माबि फोनानै बेफोर
औ नोंथां।
फ्रा जिउखौ खुंलाङो आरो बेसिमानो आरो।
औ नोंथां औ।
नोंथाङा खोन हागोन नामा नोंसोरनि नोंसोरनिथिंजाय मा बायदि आबादफोरखौ माबानाय जायो जेन'बा फोनाय जायो।
अ औ होमबा। ओ जोंनिजोंथ' दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंथां जोंनिजों जेरै माइ आबाद बेखौ मावो आरो बेजोंनो लोगोसे जाहा फाथो आबाद बेखौ मावो आरो नोंथां होमबा आं नोंथांनो फाथो आबादखौ मारै मावो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
फाथो आबादखौ
खौ फाथो आबाद जोंनि जों फाथो आबाद मावबाङा नोंथां। औ जेरै जोंहाथ' फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंहा
ओ बाजारनि फाय फाथो बेगरखौ बायना लाबो बायनानै लाबोनानै दुब्लिखौ आलौवना लाग्रोयो मोजाङै। बिदिनो आलायनानै मा आलौवनानै फोनानै। होयो बेग'रखौ ओमफाय बिनि सफल जानायखौ नेयो आरो माने थांनायखौ नेयो। नेनानै बेफोरबायदिनो थांबा दै एसे सारै-सारै बेफोरबादिनो फाथो आबाद। खौ खामनानै उनाव बे फाथोखौ बोखा माबा जोब। उननानै बिलाइखौ बख'जोबनानै फोराननानै उनाव। बेखौ नारजिबो बानायो बिलाइ। खौ नारजि बानायनानै बेनि दंफांखौ फाथो बानाय माबा। रुं बानायो आरो जों बर'फ्रा बे फाथो आबादा जोंनिथिं बिथिं बिदि आरो। दैयाव दोननानै माने दिरुं बानायो आरो उनाव। दंफां बेफोरबायदि बानायो आरो
औ-औ। होनबा आं नोंथांनो औ जोंनिथिंजाय औ-औ होमबा नों थांनो फोरमायनोसै जोंनि फाथो आबाद मावनायनि आदब खायदाखौ जोंनि थिंजायनिखौ ओरो गिबियावनो जोंहा फाथो आबाद मावनो थाखाय गोजौआव हा नांगोन जेरै एसे दै थाग्राबाबो जागोन नाथाय बांद्राय नङा जेरै माइ गायग्रा दुब्लिबाबो जागोन बेयाव ओ जोंहा गिबियावनो ओ बेखौ फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंहा बेखौ हालेवग्रगोन हालेवखांनायनि उनाव जों बेखौ खनब्रै खनबै हालौगोन बेखौ खन- खनब्रैसो हालेनायनि उनाव जोंहा जेब्ला फाथोआ फोजानाय महरनि हाया मोनबाय अब्ला जों बेखौ ओ दोनथ'नानै जों फाथो बेगरखौ लाहार फाहार खालामग्रोगोन जों फाथो बेगरखौ होनोब्ला जोंना बर' सुबुंफोराथ' ओ गोदोनिफ्रायनो मावबाय था खायोना जों बेखौ सोरबा सोरबा न'खरावनो बानायनानै लायो आरो सोरबा सोरबा ओ हाथाय बाजाराव गलाफोरनिफ्राय लायनानै जोङो फाथो आबादखौ मावफैयो जेरै गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो बेखौ फोगोन फोनाय नि उनाव जोङो बेखौ ओ मै होगोन मै होनानै दोनगोन ओ बिनि उनाव जोङो ओ जेब्ला जोंहा फाथोआ मोननै रोखोमनि थायो जेरै गोखा आरो गोदै। जों बांसिनानो गोदै आबादखौ मावो आरो बि फाथो आबादाव बांसिन ओ रां आरजिनो हायो जेरै गोखाखौ जों मावोब्ला जेरै गोखाया जानायनि थाखायल' बांसिन मोजां। ओ बिनिखायनो जों मिथिजबाय गोदै फाथोखौ बांसिन आबाद मावनाय नुनो मोनो। जेल्बा जों फोखाङो अब्ला बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव फान्थालजों ओ खिलिनायजों लोगोसे जों हाग्रााव खियोना नोंथां ओ जा हाथे बे हाग्राफोरा खिनिनो हायि बायदिनो जोंहा माखासे मुलि सारनाबो होखानाय जायो आरो नोंथां। ओ बेखौ जों सारबाय बेनि उनाव सार खांनायजों लोगोसे जा फाथोआ जेब्ला गो गोजौ जागोन ना अब्ला फाथआ गेसें जाखोन बे अ गुबुं जाखो बिनिखौ नायबिजिरनानै जोंहा माखासे बेदा होनाय जायो आरो थां जेरै बेदाखौ जों बानाय जेरै दंफांनिफ्राय एबा औवाजोंबो बानायनाय जेरै बेखौ जोङो मोसौजों ओरै फाथोनि सायाव गिदिं होबाय थागोन जेब्ला जों बै माखासे फाथोफोरा जेरै बबे जायगायाव फाथोआ रोजामोन बे जायगायाव ओ फाथोआ गुगोन गेसें जागोन आरो माखासेफोरखौ जोङो ओ बिदि बेदाजों हास्लाबैखौ जोङो आखायजों हना होगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ- फुखांनायनि उनाव जोंहा माखासे रासायनारिक हासारफोरबो बाहायगोन नाथाय गोदोनि समाव जोङो गोबोरखि हासार मैसो खि हासार बिदिनो बायदि बायदि बोरमा खि हासारफोरखौ होनाय नुनो मोनो नाथाय जोङो आथिखालाव रा सारखौ बाहायनाय नुनो मोनो बेनि उनाव जोंहा फाथो आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोङो एम्फौ एनला जानो हायैनि थाखाय जोङो माखासे मुलिफोरबो ओ- सारगोन आरो नोंथां फाथोआ जाहाथे मोजाङै मोजां ओ- मावनानै आबादखौ मोननो हायो एबा फसलनि फिथाइखौ बयबो आबादारिफ्रा मोननो लुबैयोना बिनि थाखाय जोङो माखासे मुलि एम्फौ मैला जानाय मुलि सारगोन बिनि उनाव जोङो फाथोआ जेब्ला दान मोननै मोनथामसोनि उनाव गोजौ जागोन अब्ला जों बेखौ नों आं सुबुंफोरा खासिजों हागोन आरो नोंथां खासिजों हाखांनानै बेखौ मुथा मुथा खालामनानै दोनगोन ओ- दोननानै उनाव बेखौ आरामसे जाबगोन आरो नोंथां ओ- जाबखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ बि- बिलाइआ सिरिगोन अब्ला जों बेखौ आखाइजों फ्रिसिनानै जोङो माखासे बेखौ सोमनो थाखाय बिनि बै बिगुरखौ जोङो रुइयो थाखाय जोङो माखासे ओ- दै एबा बिलो एबा फुख्रिफोरखौ जों सोमगोन आरो बा सोमखांनानै जेब्ला बेयो रुइगोन अब्ला दान मोनथामसोनि उनाव जों रुइगोन अब्ला बेखौ जोङो नों आं स सुबुंफोरा आखाइजों बिजहिरगोन एबा बेखौनो जों फाथो सुनाय होननानै बुङो बेखौ जोङो सुखांनानै जेब्ला फारथिना बियो बै गथा महरा फाथथिना जाबाय आरो बिनि बिगुरा जेरै फाथो होनबाय जों बेखौनो फाथो जाबा जोङो बेखौ जेब्ला न'आव लांनानै फोरानहैगोन फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजांहै फननानै मोजां गोरान खालामनानै जोङो बेखौ बाजारफोराव लांगोन आरो जों बर'फोरा बेखौनो बाजाराव एबा हाथायाव फाननानै जोङो गावबा गावनि न'खरखौ खुङो आरो नोंथां जेरै सोरबा फिसा फिसौनि फरायनायनि थाखाय थाखा फैसा रांखावरि आंखाल जानाय खौ सुफुङो आरो गावनि माखासे रांखावरि आंखाल जानायखौ सुफुङो आरो नखरखौ सामलायो आरो नोंथां नोंथां नोंथांमोननि जों फाथो आबाद बेखौथ' नोंथाङा दहायनो फोरमायखाबाय आरो नोंथाङा माखासे नोंथांमोननिजों मा मा आबाद मावो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनिसिनि
औ हागोन जोंथिं आब मावनाया गोबां दङ जोंनिथिं बेसरखौ बांसिन फोनाय जायो आरो बेसर आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो जोंनिथिम बेसरखौ जोंनिया फोनो थाखाय आ हालेवना लाग्रोयो फार्स्टावनो हालेवनानै जेब्ला बेखौ गायनाय जेब्ला बियो फोरा मोजाङै माबो ख रान माबाजोबो गुरै जाजोबो अब्ला बेवहाय फाथो बेगरखौ लाबोना माबा सरि बेसर बेगरखौ लाबनानै गारना होनाय जायो आरो बे बेबायदिनो ओमफ्राय गारनानै बिनि थांखांनायखौ नुयो जों बोरमा मोसौफोरखौ बेफोरबायदि हाबनो होआ जानो होआ बेबायदि थांनायनि फसलखौ नेयो आरो जेब्ला बेसरा थाङो अब्ला फिथाइआ ओंखारबा बेखौ जों बर'फ्रा हाजिरा जा लायो आरो फुनो थाखाय जेबब्ला बेगरा लायो अब्ला बेगरा गावनानै हारसिं हंखारब्ला लस जायो नालाय बिनिखायनो जों एसे बाय सिगाङावनो बेगरा गावै सिगां गावनो हाजिराखौ लानानै फुनानै बेफोरबायदिनो दिहुननोनि दिहुननानै बिदिनो थाव फेरेदो थाव फेरदनानै थाव ओंखारनानै बेस स खौ जोङो खारैबो बानायो, आरो नाफोरनो बिदि बायदिसिना बानाय आरो बेसर साख्लिखौहाय नाफोरनोबो होयो खारैबो बानि बेफोरबायदि आरो जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिनो आरो जोंनि बेसर फोनाय फसला बायदिसिना मैगं थाइगंनि फोनाय आरो मैगं थाइगंबो दोङो दां मैगं थाइगंनि बागै बुंनो थांदों दि, जोंनि रिं मैगं थाइगंखौ बाजारनिफ्राय बेफोरबायदि बिदिनो नानैहाय दुब्लियाव हालेव गायनानै फोना होयो बेफोरबायदिनो बायदिसिना मैगं गंफोरखौ लाबोनानै गायनो होफैायो बेफोरबायदि हासार बायदिसिना दि पि बेफोरबायदिखौ होयो मोसौनि गोबोरखि मैसोनि बायदिसिना बोरमा बेबायदिखौ होयो आरो समायनि फसलखौ ने मोननो थाखाय। बेफोरबायदिखौ होनानै जेब्ला फसल जायो अब्ला बेखौ माने बाजार बा गलायाव फाननो लाङो आरो। जों बर'फ्रा बेफोरबायदिनो बायदिसिना खेथि बाथि खालामनाय दं आरो जुखामनि बागै बुंनो थाङो आं दा। जोंनिथिंजाय जुखामखौ बेफोरबायदिनो जुखामखौबो सेम बेगरखौ लाबना फार्स्टाव हालेवग्रोना बेगरखौ लानानै गायना होयो। बिनि उनाव बेखौबो हासार थासार होना फसल जानायखौ नेनानै फिथाइखौ नेनानै बिदिनो ज'मा दाग हिसाबै फाननाय जायो आरो जोंनिया बिघा
औ औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां। औ होनोमबाथ' नोंथाङाबो गोबाङैनो औ औ होनबा आरो नोंथाङा गोबाङैनो आबाद मावो जों बर'फ्रा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबाय माबायदि दि आद'ब उफायजों नोंथांमोननि इउटुबजों आबाद मावो बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायना होबाय नोंथां। होमबा नोंथां जोंनि रायज्लायनाया एसेनोसै ना मा होनो नोंथां। जाहाथे जों उन समफोराव मोजाङै सावरायफिननोसै ना नोंथां। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। सावरायनायनि थाखाय औ नोंथां।
नोंथां गोजोन्थों।